हेलौ
अ नोंथां खोनादोना खबर सबर मोजां ना
औ नोंथां
मोजां ना खबर सबर
खबरा थिगानो गरम आरो जोबोद
नोंथां आं नोंनो फन हरनायनि जाहोना बिदिनो मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों सावरायनो नागिरदों बेनो जाहैबाय आबाद मावनाय बा माइ आबाद बा बिदिनो बायदि बायदि आबादनि सायाव जों सावरायनो थाखाय नोंथांनियाव हरनाय जादों नोंथांनिफ्राय माखासे मिथिनो थाखाय आङ हरनाय जादों नोंथां आबाद मावनायनि बे बेलायाव नोंथाङा माफोर एसे खोन्थानो हागोन नामा जोङो माबायदि आबाद मावनांगौ जों जुदि आबाद मावनानै लायाबा जोङो बोसोरसेनि थाखाय मोनजानायाव माने गोबां हेंथा जायो नङा होमब्ला नोंथां
नोंगौ।
औ दे बिनि बागै एसे नोंथाङा एसे फोरमायना होदो आंनो।
जागोन नोंथां खोनासंबानो जाबाय अब्ला आं माइ आबादनि सायाव फोरमायग्रोनि जेनेबा। खोनादोना नोंथाङा।
जागोन फोरमायजागोन फोरमायदो।
जोंहा जेनेबा माइ आबादखौ जुदि मावोब्ला गिबियावनो खोथियाखौ फोग्रोनानै लायो जोङो। नङा होम्बा नोंथां।
औ नोंगौ थारैनो।
बिनि उनाव खोथियाया फिफ्टि देससो जानायनि उनाव इदिनो खोथियाखौ फुनानै खाथि खालानि बे हाफोरखौ जेनेबा दै सैफोरा जुदि फुरा गायजानाय जाबाय अब्लाना बियाव बे बे हाखौ फोमोनग्रोनानै ओमफ्राय बै खोथियाखौ फुना लाबोनानै बियाव गायनानै दोनफैयो आरो। बेबो जेनेबा माइ आबाद माइ आबादा आरो बियो बिनि उनाव गायसिगोन बहाबा दै दै बारा थानायखौ एसे सान्नैसो नेबावनानै खोथियाखौ एसे जौबाव होसिगोन मायखौबा माखौबा। दा बिनि उनाव जेनेबा माइ साय गायखांजोब्बाय बिनि उनावहाय जुदि अखा अखाफोरा बारा हाबाय थायोबा बखैबा आलि बायदों नामा ना बहाबा माइया गाज्रि सेवख्ल'बायदो नामा रानबायदो नामा बेफोरखौ नायनानै जेनेबा सासे आबादारि ना दायथ' थायो आरो बे माइखौ फोथांनायनि।
बे आबादारिया गावनि आबादखौ जेनेबा बियो ओ गावनि फिथाइखौ होआगौमानि बेखौ नायगिदिंबाय थानाया जोथोन लानाया बे आबादारिनि दायथ' आरो। जाय आबादखौ मावदों बियो। दा आं मावबा आंनि दाय थ' बहाबा आलि बायनाय बहाबा माइ थैख्लुनाय। ना माइआ गोजा जालांनो हमदों। मानिबा मोनसे भिटामिनफोर मोनियाव बेफोरखौ नायनानै ओ हासार होनाय मानाय बेफोर सब सासे आबादारिनि माबा आरो जेनेबा दायथ' माइ फिथाइ मोन्ना मोनजासिम आरो बे बेबायदि जोथोन लानानै जुदि मावनो हायोब्ला मोजां फिथाइ मोनगोन बियो उनाव। बिनि उनावहाय आरो माइखौ हानाय टाइमाव आजिखालिथ' जेनेबा गोनोखो मुगानि आबादारि गोजा नालाय गारि गुराजोंस हायो आजिखालिना मेचिनजों नङा होनबा नोंथां।
औ- नंगौ नंगौ।
ओमफ्राय आजिखालि फ्राय न'आव लाबोलियानो माइफोरखौ न'आव ओ- फोथार फावनो जाबनानै फोथारावनो जाबनानै दोननानै इयावनो साफा सुफा नास्रांजोबखाना लानानै अखल माइखौल' बस्थायाव सोना लाना थाङो आजिखालि बाख्रियावल' ग्रोब गारस'ना दोनै बाय दानि जुगाव नङा जानो नोंथां?
नंगौ नंगौ थारैनो नों बुंनाया सैथो।
नोंथाङा ओ- जेनेबा दाथ' दैज्लां मेसें बोथोरनि आबाद फोरखौ इसे मिथियो नामा जेनेबा आलु फानलु
औ
बिदिनो दंथ' जेनेबा मेसें बोथोरावबो मावनाय आबाद गोबां आबाद दं। बेफोरनिफ्रायबो जों जेनेबा आबादारिया बहुद रां आरजिनो हायो खामायनो हायो जेनेबा बेफोरनि सोमोन्दै एसे खिथानो हागोन नामा? राङा
हागोन नोंथां हागोन खोनासंदो।
औ बुं
ओ जों मेसें बोथोराव माखासे आबाद मावनाय जायो गिबियावनो जों बांसिनै नोजोर होननानै जों नुनो मोन आलु आबाद बिनि उनाव जोङो बेसर आबाद बिनि उनाव जोङो पियास गायो सामब्राम गुफुर गायो बिदिनो बायदि बायदि बै मेसें बोथोर बोथोराव ट्रेसपिनखौबो जों गायनायखौ नुयो बा बायदि बायदि आबादफोरखौ मावनाय जायो आरो। जोङै बांसिनै सुबुंफ्रा बा जोंनि ओनसोलनि गामिफोराव जों नुनो मोनो। आलु आबाद जों आलुखौ गिबियावनो जों मोजाङै आलु आबाद मावनोबा जों गिबियावनो जों फार्स्टआव हा खौ मोजाङै टेक्न'लजिजों हालेवगोरनानै लाबाय आजिखालिथ' बांसिनै मोसौजों हालिला हालेवला गोदोनि समाव मोसौ ज हवोन हालौवोमोन। बा मोसौजों हालेवोबा आथिखालाव नांगौ बायदि समाव जोंङ हालौवनानै माने सम बायदियै मोननाय जानाय नङा बा मोननो हानाय नङा दा गोदो जेरैबायदिमोन आथिखालावथ' बिदि नंला नालाय बा सम बायदियैथ' हालेव नानै मोनथारनांगोन नालाय जोङो बेनिखायनो जों बांसिनै दा मोसौजो- मोसौजों हालेवला जोङो ट्रेक्टरजों हालेवो जोङो ट्रेक्टरजों मोजाङै हागो हालेवखांनायनि उनाव जोङो ओ मोजां साफा खालामनानै जोङो आलौ गायनायनि लामा खालामो। बै लामाखौ जोङो बेहाय जोङो लामा खालामनायनि उनाव जोङो आलु खौ बिदिनो होलांबाय थाबाय होलांबाय थाबाय बिदिनो हा फबलाङो होयो हा फबो बिदिनो गायनाय जायो आरो दै नोंथां माने जोङो आलु आबाद खौ बिदिनो मावनाय जायो। बिनि उनाव जोंथ' बेसरखौ बेसर जों जुदि फोनोब्ला बेसर जुदि जों बेसरा आबाद मावनोबा बिदिनो जों माखासे जेरै आं नोंथांनो फोरमायदों मा होनो बेसरखौ जों गिबियावनो गायनोब्लाथाय जों हालेवगोरनानै लानांगोन हाग्रा बा हाग्रा बारिखौ जों हाग्रा बारियावबो जुदि जों बेसर फोनोबा बेहबो फोनो हायो। मोजाङै जों जुदि हालेवनानै साफा खालामोबाथाय खालामोबा नाथाय जोङो बेसर आबादनिफ्राय जों माखासे गोबां मोननो हायो गोबां माखासे जेरै' जोङो। माखासे मावनायनि फिथाइ बिनि माखासे मोजां मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरो। जुदि जों मोजां आबाद मावोब्लाथाय। बिदिनो। मेसें बोथोराव बिदिनो माबाफोरखौबो मावो थ्रिसपिं बै थ्रिसपिं ना मा होनो बेखौबो मावनायखौ नुनो मोननाय जायो। बिनि उनाव आङो नुनो मोनबावो जेरै' सामब्राम गुफुर बै सामब्राम गुफुरखौबो जोंनि ओ ओनसोल बा जोंनि खाथि खालाफोराव गोबां मावो बा मावनानै गोबां बिदिनो माखासे रां आरजिदों जायनि जाहोनाव बिदिनो खामानिफोराव बा गावनि न'आवबो लानानै जाफैनो हादों बा द'खान फोरावबो फायो बिदिनो बायदि बायदि। माने आबाद खौ मावनाय जायो। मेसें बोथोराव मेसें बोथोरावथ' जोङो बांसिन बांसिनै मिथिखागौ आलु आबादखौनो बांसिन मावखायो बा जों मिथिखायो। जोंनि ओनसोलावथ' बेखौ मेसें बोथोराव बेखौ मावनाय जायोबा जायगा लायोै जायगा माने माने मावनाय जायो। बेलेग बेलेक बिदिथ' जोङो नुनो मोनद दों माने जोंनियावथ' बिदिनो माखासे आबादफोरखौ मावो मावनानै मोजां गाव गावनो माने गोबां फैसा आरजिनो हायो। गोबां रां आरजिनो हा बिदिनो जोङो मावनानै जाखानांगोन जेब्ला जोङो। बे बुहुमाव जेब्ला जोङो थांनानै थासान्दियाव जों माखासे गावनि नां जि मोननाय बै मोननायफोरखौ जोङो मावनांगोन आर ना नोंथां।
औ।
नोंथाङा आंनो एसे फोरमायबावनो हाबावगोन नामा नोंथां?
फोरमायोबा फोरमायजाबावो नोंथां।
एसे फोरमायना होदो नोंथां? मेसेंनि गायनायनि सोमोन्दै।
मेसेंनि जेनेबा माबा मोनसे आबादनि सायावसो फोरमायनो आलु उ थास' थास'खौथ' दासो गायो खोम ना?
नोंथां थास'खौल' गायो मेसेंव गायो आंबो एसे मिथिया दै नोंथां बेखौ। खौ नाथाय जोङो बेसरनि बागै एसे सावरायबा मोजां जागोन जों बेसर बेखौ माबायदि गायो।
बेसरनि सायाव आरो।
औ औ बेसरनि सायाव।
सर स
बेसर खौ जेनेबा फार्स्टआवथ' हाखौ हालेवग्रा लाबाय। बिनि उनाव हाय। ओ हाखौ मोजां फोमोननानै बेखौ फोनानै होबानो बेसराथ' जायो। यो बांसिनानो जोंनि जेनेबा बोरिद्राय हाफोरावसो एसे माबा जागोन नामा। एसे मोजां मोजां हाबो नांगौ। आरो हासारबो नांगौ बार' बिसिनोबो। दानि जुगाव।
हासारफोर होनानै जुदि मोजां मावनो हायोब्ला बेसरनिफ्राय जोबोद मुलाम्फा मोनगोन।
ओ गाव जुदि गावनो ओ जानो होननानैबोथ' बे बिफांखौ जेनेबा। अखल बे बिफांनिफ्राय माने थावल' जुदि नांगौ जायालासिनो जेनेबा। बेखौ गोरलैयावनो फुनानै फाननानैबो गोबां फैसा मोनो। फार्स्ट टाइमावनो ओमफ्राय बिनि उनावहाय बेखिनिखौ फानखांनानै जुदि आरो। गोसोबावबाथ' आरो फोफिनबावदो बे जेनेबा मोनथामसो स्टाइलाव मावनांगौ आरो लास्ट फार्स्ट ओमफ्राय बिदिनो मोनसेखौ जेनेबा बेगरनि थाखाय बेखौ थाव फेरेदगोन बेखौ आगोथिया फानगोन बेखौ फिस'थिया जेनेबा उनाव फानगोन मानसिफोरनिया जोबस जोबखांनायनि उनावहाय बेखौ फाननानै दाम एसे दामखौ एसे बारायना होबा एसे बांसिन मुलाम्फा जाहैगोन नालाय मोनथाम-मोनथाम माबायाव इनकाम खालामनाय जागोन बेनिया जेनेबा गिबिसिन फानगोन खनसे ओमफ्राय
गेजेराव गायनायखौ जेनेबा थाव फेरेेरगोन ओमफ्राय
लास्टाव गायनायखौ इयो जेनेबा एकदमबारे लास्टाव फाननानैबो मानसिफ्रा अ सिजेन थांसिगोन बेखौ एसे जाहै बावथारसै होननानै खायसेया गोबाङानो बायो आरो जेनेबा खोनादों ना
अब्ला नोंथां
औ
अब्ला दिनैनि सावरायनाय हाबाफारिखौ दोनथ'नोसै बेखिनियावनो। नोंथांजों सावरायनो मोन मोननानै नोंथांजों माखासे खोथाफोरखौ मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों आरो बिदिनो सावरायबाय थागोन आसा फारिबाय इयुन समाव गोजोन्थों।
गोजोन्थों दे नोंथां।